औ औ खोनादोंना? अ। अ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ बर' हारियाादि गोदोनिफ्रायनो जोङो सिब ओ फोरबो खुंबोनाय जेरै बैसागु सागो फोरबोनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन, नोंथाङा सम होनो हागोन आंनो?
औ हागोन दे।
औ। बैसागो होमब्लाथ' जोङो मिथिखागौ नङा होमबा बैसागोआ जोंनि बर'नि एंगार हायै जेनो बर'निनो गिबि फोरबो आरो बैसागो फोरबोआव जोङो बयबो गाजा गोमजायै ओ फालियो बेनि सायाव नोंथाङा एसे आंनोबो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ। अ दा फोरबो होनोबाथ' जोंना गुबुन बायदिसिना बायदिसिना गोलैयो नालाय थेवब्लाबो जोंना ओ जोंनि दोरोङारि हारिमु एबा जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जा बैसागो बैसागुखौ जोङो फालिबोगासिनो दासिमबो ओ दा बे बैसागु फोरफोरखौ माबोरै फालिायो होनोब्ला आङो गिबिनिफ्रायनो नोंथांनो आं एसे फोरमायनोसै। ओ दा सैखोनि जोबथा खाालार जोबथा सैथोनि जोबथा खाालारनि ओ सानखालि ओ जोंना मोसौनि फोरबो फालिनाय जायो आरो। दा मोसौनि फोरबोखौ गिबि मानो फालिनाय जायो होनोब्ला दा जोङो मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव गोदोनिफ्रायनो बाहाय हाय बोयो जेरैहाय हाल एउनाय एबा लोगोसेनो आरो मारान नानाय आरो बिसिनि जों गाइखेर बायदिसिनाखौबो फालांगि बायदिसिना खालामनायाव आरो बिसोरखौ बाहायो बिनि थाखायनो आंनि मिथिनायाव ओ बे मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे मोखौनि फोरबोखौ फालिनाय सानखालि ओ जोंना गिबियावनो बिसोरखौ थुखिनो थाखाय बायदिसिना मुवा गिबि सानखालिनो जों नागिरनानै लायो जेरैबायदिहाय लाव फान्थाव हाल दै काजालगुरि दिग्लि गुथि दिग्लि बिलाइ थाराय बिजौ बायदिसिना नांगौ गोनांथि मुवाफोरखौ जोङो लाना फैनानै मोसौ थुखैनायनि सानखालि बेखौ जोङो हाना लानानै लोगोसेनो बिनिनो दोंसे दोंसे मालानै माला सुनानै लायो जे जिखिनि मोसौ दङ बेखिनिखौ गानहोनो थाखाय
बिदि जोङो हाखा होना लानायनि उन फोरखौ हारना लानायनि उनाव जों बेसोरफोरखौ दैमा एबा दैखराव लानानै थाङो आथिखालावथ' ओ बांसिनानो दैमायावनो लाङोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनखौनो दैखर बायदिसिनाव थुखैनायखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिनि उनाव बिसोर थखो थुखिखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव थाव गुबै फोननानै होयो ओ खर'आव माने गङाव गङआव फोननायजों लोगोसे जों बिसोरनि मोदोमाव फोननानै होयो थावखौ फोनखांनानै बिसोरखौ जोङो जा बिसोरखौ सारनानै ओ मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबो आरो रोजाबनानै बिसोरखौ ओ माने सारो आरो बे खुगा मेथाइआ आं एसेबां गोसोआव गैया अब्लाबो आं इयुनाव गोसोआव लाखि नो नाजागोन
ओ बिसोरखौ बिदि सारनायनि उनाव ओ बिसोरनो दोंसे दोंसे गङाव माला गानहोयो आरो बिदि गानहोखांनायनि उनाव ओ बिसोरनो सारायनि हांगारानो जा ओ बेनि खान्थालानि हांगारानो जा बिदि हांगार गुबैखौ लानानै जोङो थाव एसे फोननानै ओ थालिरनि जा दना दङ बेजों जोङो बिसोरनि बिखुङाव फोननानै होयो आरो बिनि फोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बि सानखालि मोसौखौ उदाङै हेगारनानै होनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो ओ बिसोरनि मोजोमाव बिदि गोसोम ओ फोननानै होयो मानो फोनो होनोब्ला गोदोनि समनिफ्रायनो जोंना बे आयदाया बा बे हुदाया दङ बि सानखालि मु मोसाखौ जेबो खहा खालामनो हायै बायदि एबा बिसोरखौ जेबो खालामनो हायैनि थाखाय बेखौ फोननाय जायो आरो ओ बिदिनो बिसोर उदां हेगार हरखांनायनि उनाव न'खराव जोंनि ओनसोलाव बे सानखालि मिथिंगानिफ्राय बायदिसिना मुवा ओ जेरैहाय मैगं थाइगं नागिरनानै जानाय हुदा दङ दा जौसे स्निथा जोङो नागिरनानै जायो दा जौसे स्निथा दानि समाव ओ एबा आथिखालाव जोङो नागिरनानै मोनो एबा बांसिनानो सिनायो बांसिनानो सिनाया आरो दा ओ गोदोनि समनिफ्रायनो बिदि जाबोनाय हुदाया दङ आरो नाथाय ओ बेखौ जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनिया जाहाथे जेबो बेराम आजार जाया बिनि थाखाय बिसानखालि बिदि जानाय जायो आरो दा जौसे स्निथा मुं लानाय थ' एसेबां गोरलै नङा अब्लाबो बिनि गेजेराव मोननैसो लाजागोन जेरैबायदिहाय ओ दिंखिया खुंखा बिलाइ जारि बिलाइ मानिमुनि गोदिर उदै थास' बिथ्रि लोगोसेनो ओ सजना बिलाइ आरो बायदिसिना बायदिसिना फाथो बिजौ लाव बिजौ बेखिनाखौ जोङो सानखालि जायो आरो बिनि उनाव औ बिदिनो मोन
साफ्रामबो गाजा गोमजायैनो फालियो बर'फोरा नङा होमबा बैसागोआनो जोंनि एंगार हायो आरो जोंनि साइडआवबो आथिखालाव जों बैसागोखौ नोंथाङा जे बुंलांबाय जेनेबा मोसौ थुखेरनाय मोसौ बिहु बेयो गासैबो जोंनिया गोरोब फ्लेनाय आरो जोङो मोसौ फोरबोखौ मानि थाखाय खुङो होमबा नोंथाङा गुवारैनो बुंलांखाबाय। आरो जोङो मोस सौ बे फोरबोखौ जोङो मानो खालामो जोङो मोनाबिलि समाव जोङो थुखैखांलो खांनो मोसौखौ मोनाबिलि समाव जोङो फुजा खालामो नङा होमबा नोंथां? जेरै मोसौआनो जोंनि जेनेबा गासै हाबायाव जोंनि ओ हेफाजाब होयो मदद होयो जोंनि हाल एवनायनिफ्राय लानानै दिनै मालाबा गोदोथ' जोंङो थेलाजों जेनेबा मो मोसौ गारिबो दङ'मोन बेफोरजोंबो जोंखौ मदद खालामोमोन मोसौआ थिग बिदिनो जोंखौ गाइखेरबो होयो गाइखेर होनानै जों बेखौ फानो हायो थिग बिदिनो गासै गासै समावबो मोसौआ जोंखौ हेफाजाब होयोमोन बेखायनो जोङो मोसौनि फोरबोखौबो जोङो फालिनाय जोयोमोन आरो बेनि उनाव जोंहा मानसि बैसागो मानसि बैसागोआ जोंहा से थारिगै जोङो गावबा गाव धोरोमसालिफोराव थांनानै ओ खुलुमहैयो आरो लोगोसे गावनि गेदोरखौ खुलुमगोन आरो उन्दैनो बोरजा सानस्रि ननाय बेयो माने बोर होनाय लानाया बे खालि जोंहा सेथि बैसागोआव जा फालियो आरो जोंनि दाफ्रोम गंफ्रोमबो गामियानो बिदि गाजा गोमजायै फालियो आरो लोगोसे जोङो नैथि दिनखालि जोङो गासैबो रायजो राजाफोरानो ओंखारनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' ज' जाजाय मोसागोन न'खर न'खर मोसानानै बिदिनो मागियो आरो जोंनि साइदावहाय मागिनानै जि न' खरा जि गरसे गरनै हरो रां बे रांजोंनो लोगोसे ओ गाससिनियावबो मोसागोन बिदिनो एसे एनै बैसागोआव जोंनि मानसिफोरा एसे एनै जौ लोंखायो बेफोर जौखौबो जोंङो लोंनाय जायो जोंनि साइदआवहाय बिदिनो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै खाम, जथा, सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो बे बैसागो रंजाथिलियाव जोङो बादायलायो जेरै आइजोफोरा ओ गोदान द'खना बेदन होनना बुंङो जायखौ गोमो द'खना नङा होमबा लोगोसे फास्रा फालि गोजा ब्लाउस आरो बिदिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां फास्रानि फालि लागोन आर'नाइ आरो लोगोसे जोङो ओ गिन्जि सला बा गिन्जि गुफुर बिदि गाननानै जोङो बैसागो मोसानायाव जोङो ओंखारबोयो आरो। बिदिनो जोंङो जि मालिकफोरा गरसे गरनै हरो बिदिनो जोंङो गो लाथुमनानै जोंङो बेखौ जोंङो जोबथा सानखालि जोंङो गाजा गोमजायैनो जोंङो लावखार ओं खाम जानाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि लाव खार ओंखामफोर जानाया सोलियोना जेरै बैसागो मागिखांनायनि उनावदि जोंङो जि गरसे गरनै रां मोनबोयो बेखौ जोंङो जायो होमबा रायजोयैनो जेनबा जाय मोसाखावरि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' जानानै जायो नोंथांमोननिथिं बे हुदाया दाबो दोंङो ना?
औ नोथां बिदि मागि खांनानै ओ बा रंजानानै फैसा मो‌नो जोंनि ओनसोलावबो गासै गाजा गोमजायै राय जो राजा लोगो लोगो गोदान बोसोरखौ एबा बैसागो दानखौ मबाइल बायदिजों दामना ओ बिदि गासैबो ओ मागिनानै मोननाय थाइसे थाइनैखौ लानानै जोंङो गासैबो बोथिसे जास्रांनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव बो दासिमबो दंङ' एबा नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ ओ अब्ला जोङो बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोर माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय नंङा होमबा नों थां जायखौ जोंङो बावगारनोनो हाया बर' हारिया मा ब्लानिफ्राय जों जोनोम मोनखो माब्लानि फ्राय फालिबोखो बेखो जों दिनै लिरनानै ओ बुंनानै फोजोबनो हाया नंङा होमबा। माला सोरजिब्रोखो जि समनिफ्रायनो जों फोथायो बर'फ्रा जि समनिफ्रायनो ओ जोनोम जाबोदों अब्लानिफ्रायनो बर' फ्रा मिथिंगाखौ जोंङो सिबियो बे मिथिंगा जोंनो बैसागोआबो जोंनि लोब्बा दंङ नङा होमबा जाय जेरै बैसागु बो थोराव जोंनि बिफां लाइफांफोराबो जोंनि गोदान बिलाइ महर लायो थिग बिदिनो दाव फोराबो मोदोम गुस्लायो बिदिनो जिब जुन्थुफोराबो गोदान महर लायो। थिग बिदिनो मान सि हारियाबो गोदान साननाय गोजान सान्थौजों जेनेबा गोसोफोराबो सोलाय यो मानसि बैसागो मोनथला जि मोसाखावरि बिथांमोना बुजिगोन जेनेबा बैसागु सफैबा मानो गोसोया मानो रावबो बोसोरनि मोसानायखौ रावबो हमथानोनो हाया माने मोसा फेरै मानसियाबो बिदिनखालि रंजागोन मोसागोन माने गासैनिबो गोसोआ जावरिखांफैयो माने। गोसोआव मोनसे दोहौ फैयो बैसागोआ जोंनि हारिमु जों बैसागोखौ मोसायो बेंग्रा बेन्था बबा बबिआबो बैसागो होमबाला बुजिगोन बिसोरबो रंजाफागोन। बुजि मोनाबाबो बिसोरबो माने रंजाफानायाव जोंङो बारसोमनायखौ जोंङो दिनैसिम बर' हारिनि गे जेराव जोंङो नुबोयो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवबोथ' आथिखालाव बिदिनो रंजायो नंङा होमबा नोंथां जेरै जोंङो बावगारनो हाया बेखौ जोंङो दासिमबो जों फालिबोबाय थायो जेब्लासिम बर' जाथिया थागोन अब्लासिम जों बैसागोखो जोङो खुंलांबाय थागोन आरो नंङा होमबा नोंथां औ औ जों जेनेबा जोंनि बे खामनि सेरजानि लोगोसे जोंनि सिफुं आरो ओ जोंनि थरखा बेफोरखौ लानानैनो जोङो गाजा गोमजायै मोसायो। आथिखालाव सासे सानै मानसिफ्रा मिउजिकजों लानानै मोसायो। बियो आंनिबा जोंनि थाखाय गोनांथि नंङा नंङा होमबा मानो होनबा जोङो जोंनि हारिमुखौबो जोंङो हमथानानै लाखिनांगोन। नंङा होमबा नोंथां जोंङो जोंनि हारिमु कालसारखौ लाखिनो हाबासो जोङो बुहुमाव जोंखौबो बर'फोरादि बिदि फालियो होननानै जोङो बुहुमाव सिनायथि जाबाय थागोन आरो औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखि नियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।